हेलौ उम औ दा नोंथांजों आं दासान्दि ओ वर्ल्ड काप सोलिबाय थानायखाय ओ जोलुर गेलेनायनि बागै रावलाय सावरायलायनो सानदों नोंथाङा जोलुर गेलेनायनि बागै मा ओ मिथिगौ आरो बिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो हागोन नामा
औ नोंथाङा जि खोथाखौ सोंदों जे खोथाखौ नों बे जोंनि मिथिनो थाखाय जोबोद गोनांथि जोलुर गेलेनाय दासान्दि जाय जों नुगासिनो दं पिपा वर्ल्ड काप, ओ टु थावजेेन टुइेन्टि सिक्सआव सोलिबाय थानाय
गेलेनाय गेलेनाय होनोब्ला जों बेखौनो बुजियोखि जोङो जोंनि थांनानै थानाय थासान्दियाव ओ जों जोंनि देहाखौ फिट लाखिनो हायो स्ट्रं लाखिनो हायो गेलेनायनि दारै आरो बेजों लोगोसे जों जोंनि गावनि आइडेन्टिटि गावनि सिनायथिखौबो जोङो बे मुलुगनङावहाय गोसार होनो हायो फुटबल गेलेनायाव बेनोदिखि जों मोनथिगौ बेवहाय ओ जिसेजन प्लेयार नांगौ आरो सासे गलकिपार थायो आरो
आं बेखौ बुंनो थाङाखैदि सोर एसिस आव थायो सोर फरवार्डाव थायो आं बेखौनो बुंनो थांगोन कि गेलेनायजों जोङो जां जोंनि मेगनजोंनो नुनो मोनो नो बे बुहुम नाङावनो माबायदि जों जोंखौनो गावखौनो गाव सिनायथि होनो हायो मानसिफोरनि गेजेरावहाय गावखौनो गाव माबोरै ओ पपुलारिटि खालामनो हायो जों मेगनजों नुनो मोनो जोङो दा नुगासिनो दङ जोङो टिभि आयाव नुयो ससियेल मिडियायाव नुयो बायदि बायदि थासारियाव बिथांमोननि गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो दा आं बुंनो थांगोन कि जों नुदों मेगनजों ओ स्पेना दा फाइनालाव थांबाय दा दंबावो आर्जेेनटिना आरो इंलेण्डजों सेमिफाइनाल जागोन। बिसोरजों जाय देरहागोन बिसोरो फाइनाल गेलेगोन। आरो जों बेखौनो बुजिनांगोन, सासे प्लेयार सासे गेलेगिरि जानानैखि जोङो सब खेलाफ्रावनो देरहानांगौ बे नङा मानो होनोब्ला सासे प्लेयार हिसाबै जों गावखौनो गाव बुजि लानांगोन दि जेननाय देरहानाया बे मोनसे जोंनि खेलानि मोनसे सोमोन्दो स्पर्टसजों मोनसे सोमोन्दो थानाय आ मोनसे प्लेयारानो देरहालांबाय थानांगौ बे प्लेयारानो देरहाहैथारनांगौ बे नङा मानो होनोब्ला बयबो गावनि हानद्रेद पारसेन्ट होयो गावनि टिमखौ देरहाहोनो थाखाय बिनि थाखायनो बुहुत सुबुङा ओ बायदि बायदि टिमफोर खौ प्लेयार खालामो ओ सापर्ट खालामो थ जों नुनो मोनदों सुबुंफोरा सोरबा टिमा जेनेबा बुहुत दुखु जायो, बे दुखु जानांगौनि खोथा नङा मानो होनोब्ला बयहाबो टाइम सफैयो सोरबा ओ अबेबा खेलायाव जेनगोन अबेबा खेलायाव देरहागोन आरो जों मोनथिनो मोनो वर्ल्ड कापआ ब्रै बोसोरनि उनाव खेबसे खेबसे जायो दाथ' बेफोरबायदिखौ नुनानै जोंबो सोलोंनांगोन बुजिनांगोन। कि फरायनायजों लोगोसे जोङो गेलेनाय बिथिङाव माबोरै गावखौनो गाव जौगालांहोनो हायो थ' बेखौनो आं बुंनानै नोंथांखौ बिनि सायाव फंनैसो सोदोब माबाफोर बुंबावनो हागोन नामा होननानै आं दा नोंथांखौहाय फंनै सोदोब बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
नोंथाङा दा जोलुर गेलेनायनि नि बागै जोबोर मोजां बाथ्रा बुंनानै थांबाय, जोंहा जोलुर गेलेनाया जोंनि गुबुन गुबुन गेलेनाय फोरबादिनो मोनसे गेलेनाय जोलुर गेलेनाया जोंनि गोसोखौ रंजाखांनाय लाबोयो गेलेगिरिफोरजों लोगोसे नायग्रा फोराबो जोलुर गेलेनाय खौ नायनानै रंजाखांनाय मोनो जोंहा जोलुर गेलेनायाव ओम गुबुन गुबुन प्लेयार गेलेगिरिफोरनि गुबुन गुबुन खामानि थायो जोंहा ओ जोलुर गेलेनायाव मोननै मोननै टिम थायो टिम मोननैहाबो सासे सासे किपार थायो। बेजों लोगोसे ओ जिसे जन ओ साननानै ओ साननानै नायोब्ला जोंहा साजिसे साजिसे प्लेयार मोनो मोनफ्रोम टिमावनो। ओम मोननै टिमखौ लानानै गासै नैजिनै प्लेयारा गेलेयो, ओमफ्राय जोंहा बेजों लोगोसे माखासे प्लेयारफ्रा बि ओ ओ बिथांमोननि साबस्टिटिउद महरै ओ गेलेयो ओ सोरबाफोर इन्जार्फोर जायोब्ला दा जोंहा बेजों लोगोसे कचार बायदिसिनाफोराबो साइड साइदाव जिरायनानै थायो। ओ जोंहा फुटबल टिमाव केप्टेनबो थायो सोरबा आरो सोरबा सोरबा ओ ओ सिगाङाव गल सोग्रा ओयाव थायो आरो माखासेफ्रा ओ दिफेनडार महरै थायो। दा बेहाय जोंहा ओ फुटबल गेलेनाया जोंहाबो मोनसे रंजाखांथाव खेला, जोंहा बेखौ नायनानै एबा गेलेनानै जोबोद रंजाखांनाय मोनो। जोंहा दा बे जोलुर गेलेनाया ओ ओ जागायजेननाया जोबोर गोबाव जाबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों दा जोंहा बे खौ मुलुगनाङैनो गुबुन गुबुन कान्ट्रिफ्रानो गेलेजोबो। ओ जोंहा मुलुगनि गासिबो कान्ट्रि फ्रानो ज' जांनानै बायदिसिना खेला खुङो। जोंहा बेजों बेनि गेजेरावनो जोंहा वार्ल्ड काप फिफा वार्ल्ड काप आबो मोनसे ओ मुलुगनाङै मुंदांखा जोलुर गेलेनायनि मोनसे खुंथाय खुंनाय जायो बेहाय ओमफ्राय ओ बेजों लोगोसे जोंहा बायदिसिना ओ गावनि लकेल लेभेल एबा ओ साखाथि फाखाथियावबो फिसा फिसौ खेला फुट जोलुरनि खेला खुंनाय जायो बि जों लोगोसे जोंहा गावनि सहर नोगोरफ्रावबो ओ बायदि सिना जोलुरनि खेला गेलेनाय नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा लालिघा बायदि लालिघा क्लाब आरो नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल खे फु ओ जोलुर गेलेनाय गोबां जोलुर खेला गेले जायो बे फोराव उम मुलुगनाङैनो गुबुन गुबुन ओ हादरनि ओ गेलेगिरिफोरा ओ गेलेनो बाहागो मोनो। जाय जाय बिथांमोनहा फुटबल गेलेनायाव ओ रोंगौथि गोनां आरो बेजों ओ रोंगौथि गोनां बिथांमोनहा फुटबल गेलेनायाव बाहागो लानानै गाव नि रोंगौथिखौ सुबुं फोरनो दिन्थिनो हायो। ओ बेजोंनो बिथांमोनहा गावनि ओ केरियार केरियारखौबो दालांनो हायो ओ बेजों लोगोसे रांबो आरजिनो हायो लोगोसेनो नायगिरि ओ नायगिरि बिथांमोनहाबो ओ बिथांमोनखौ ओ नायनानै गोजोननाय मोनो। आरो सोरबा सोरबा दानि जाखांफुनाय गथ'साफ्राबो बिथांमोनखौ गावबा गावनि दल हिसाबै सायख'नानै बिथांमोनहा जाबादि गेलेयो बिथांमोनहा जाबादि ओ ओ देहाखौ थागोदै लाखियो गेलेबोनानै। बिथांमोनहाबो बेखौ सोलोंनानै गथ'फोरा दानि उन्दै उन्दै गथ'साफ बेफोरखौ सोलोंनानै फुटबलफोर एबा गुबुन गुबुन खेलाफोरखौ नायनानै गावनि देहाखौबो बेबादिनो ओ थियारि खालामनानै लानो हायो। बेजों लोगोसे जोंहा ओ फुटबल गेलेनाया जोंनि भारत हादरावबो ओ गुबुन गुबुन ओ हादरसा एबा जिल्लाफोरावनो खुंजायो। ओ दा जोंनि बड'लेण्डआबो ओ जा आं जाय गायाव दङ बेवहायबो फुद गुबुन फुदबलनि फुदबल एबा जोलुर गुबुन गुबुन जायगायाव खुंनाय नुनो मोनो दा जोंहा ओ ओ दुब-दिउरान कप जानो थांगासिनो दं जायो ओ बेबाराव गुवाहाटियाव खुंजागोन बेहाय ओ बड'लेण्ड एफ सिजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन ओ फुटबल क्लाबफोरा ओ गे बाहाग गेलेनायाव बाहागो लागोन जों ओ दा बेखाय ओ दा बेखौनो बुंनानै आं नोंथांखौ ओ आरो नोंथाङा बेनि बागै मा मा मिथिगौ नोंथांखौ बुंनो खावलायहरनाय जाबाय।
औ थानो जोङो सासे प्लेयारनि बायदिफोराव नुयो‌ थ' बिसोर डाइरेक्टैनो गावसोरखौनो गावसोर सासे गिदिर प्लेयार‌ओ हिसाबै ओ गनाय गनायथिनानै सिगांनिफ्रायनो लायाखै बिथांमोनाबो
गावनि गाव जाय सोलोंथाइ गावनि गाव जाय रोंगौथायाइ बेखौ देखायनानैसो बिथांमोनाबो बेफोर बायदि गोजौ जायगासिम थांनो हादों बेखौनो बुंनांगोन। ओ बेफोरसिम थांनानै गेलेहैनो आरो सहैनो थाखाय जों जोंनि आं जायगावनि रोंगौथि रोंगौथिजों लोगोसे जोंनि डेडिकेसन डेदिकेसनजों लोगोसे जोंनि जाय खामानियाव जोङो मोजाङै पारफे होनो हायो बेफोरखौ जोङो जोंनि ओ गोरा खामानि आरो गोख्रों खामानि मावनायजों लोगोसे जोंनि माखासे स्मार्ट वार्क खालामनांगोन अब्लासो जोङो बेफोरबायदि गोजौ लेसिम थांनो हागोन। आरो दा जों जाय आयदानि सायाव राय्लायदों‌ बे आयदाखौ सायाव आ मोनथिनांगौआ जोबोरैनो गोनांथि आरो आं बेखौनो बुंबावनो सानोदि बयहाबो सुबुङा गावबागाव गावबागाव लाइफआवहाय जानो थाखाय मोनसे एमनलेट थायो। थ' बेल' नङाखि जोङो बे टुनामेन्टखौ नायनानै जोंबो बेबायदि जानो लुबैथारगोन जाथारगोन आरो जोङो जे जायगायाव जोंहा बेबायदि फेसिलिटि गैया जानो हानायनि थ' जोङो
आलादा फेसिलिटिखौ नागिरनांगोन जे जायगायाव ओ जे फेसिलिटिनि बांसिन गोनांथि आरो आब्रुथि गोनां जों नुनो मोनो बे फेसिलिटियाव जोङो थांनांगोन आरो बेजों लोगोसे जों आ जाय जिनिस आरो जाय खामानिखौ मावनो मोजां मोनो जों बे खामानिखौ मावनांगौ। सोरबा सुबुङा जोंखौ मावनो थिननाय प्रेसार खालामनाय बेखौ मावनांगौ बेखौ नों बेयावनो सासे प्लेयार जाथारगोन बेखौ गेलेनांगौ बे नङा गावनो गाव जोङो सुइस खालामनो हायो मानो होनोब्ला जोङो जों जे खामानि मावनो थाखाय गावनो गाव जोबोद गोसो आरो लुबैनाय दं बे खामानियावसो जोङो साक्सेसफुल जायो। औ ओ नोंथाङा जे मोजांनो फोरमायलांबाय आ बेयावहाय कस्टारफोरबो थायो आरो जिसे प्लेयार नि उनावहाय जोंङो एसिस हिसाबै माखासे प्लेयारफोरखौ लांफायो मानो होनोब्ला गेलेफुबाय थानाय समावनो सोरबा सुबुङा इन्जुरि जायोब्ला जोङो बै इन्जुरि जानाय सुबुंखौहाय रिप्लेस खालामनानै जाय एसिस हिसाबै थांदों बै प्लेयारफोरखौ जोङो ओ गेलेनो होनाय जायो।
मानो होनोब्ला बे गेलेनायाव जोंनि इनारजिनि जोबोद गोनांथि जोंनि खारनाय बल लानानै खारनाय बेजों लोगोसे बलखौ मारै सोनांगौ बल सिख'लायनाय बेफोरनि गोनांथि आरो बे फ्रावनो जोङो बाहायबा ओ गावखौनो गाव बेलेन्स खालामनो हायै बा मानिबा जाहोनाव जोङो ओ गावखौनो गाव इन्जुरि ओ जाफ्लांनायखौ जों नुनो मोनो बेनि थाखायनो जों एस एस हिसाबै माखासे प्लेयारखौ लांफायो बेजों लोगोसे कसार थ' बेफोरो जाबाय जोबोद ओ गिदिर मोनसे खेला ओ जेराव बयहाबो बयबो देशफ्रानो कान्ट्रिफ्रानो गावबाव गावबागाव हानद्रेद पारसेन्ट होननानै गेलेयो बयबो बेखौनो गेलेनायनि सिगांं बेखौनो सानोदि जोंनोबो बे उइनारनि ट्रफिखौ जोंनोबो गोनांथि बिनि थाखायनो बयहाबो जोबोद ओ गोसोथि होनानै गेलेयो बेनि थाखायनो बयहाबो गावबागावगाव कसार फोरजों लोगोसे फिजिय'थेरा पिस डक्टर आ गासिखौबो जोङो थाफानायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला बेफोरनि थाखाय बेफोरनि गोनांथि प्लेयारफोरनि थाखाय थ' प्लेयारफोरा माबाबा इन्जुरि जाफ्लाङोब्ला जाहाथे गावसिनि गावसोरजों जाय थांफानाय बिसोरनो बिसोरखौ मोजाङै मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनो हायो मानो होनोब्ला जाय सुबुंफोरा बिसोरजों थाफाबायनो थानानै बिसोर खौहाय ट्रिटमेन्ट होदों ओ बिसोरजोंहाय करडिनेसना मोजां बिसोर